खोनाबाय दा
खोनाबाय
होमबा जों दिनै ओ बर'फोरनि गायनाय फुनायनि सोमोन्दै रायलायसै नङा होमबा माइ गायनायनि
होमबा नों जागायग्रोनो ना आं जागायग्रोनो
नों होनग्रोदो
आदसा आदसा आं जागायग्रोसै नङा होमबा
ओ उम
जोंहा माइ आबादखौ जोंहा मोनसे ओ बर' माहारिया नङामबा मोनसे ओ थांनानै थानायनि मोनसे ओ लाम लायो नङा होमबा आरो था-थांना थायो आरो ना मोनसे ओ गुदि गुदि मामा आबाद आरो बेनो माइआ दा जोंनाव बाहाय बांसिन बर'फोरा माने ओ रन्जित माइ ओ आसु माइ बांसिन माने जाय लकेल नङा होमबा जा लकेल माइ बेखौ बांसिन जों जोंनि बे माइयाव दा बेखौ माने बांसिन ओ थांना थानाय माने न'आव जानाय बेखौ बांसिन खालामो आमफाय ओ जायनाखि फाननाय बायनाय बेफोराव बांसिन जोंना बाहायनाय जा जादों बुंमोन आरो नङा होमबा
फाननायफोरखौ जोंहा मोनोमोन ओ बाजारफोराव नङा होमबा दा बेनो आरो ओ ओ मोनसे इक'नमि मोनसे ओ खामायनायखौ नुनोनो मोना माने माइजों बेखौ बेखौ जोंना मा जानाय लोंनायाव बाहायनाय जायो आरो बांसिन दा जोंहा बहुत ओ नेम खानथिफोर दङ माइ गायनायनि होमबा जोंथ' बेखौ रायलायजोबनो हाया ओ जोंहा गायनाय फुनाय टाइम नङा होमबा
उ
दा गोदोनि बायदि गोदोनि बायदि नांगोलफोरजों बांद्राय नुनो मोनला नङा होमबा जों दा दा बांसिनो मडार्न जुग जाबाय नालाय दानि गोदान मडार्न जायनाखि ट्रेक्टर पावार टिलार नङा होमबा बेफोरजों माने जोंना फैनो हमबाय आरो बर' जाथिफोरा माने बर' माहारिफोरा दा नोंथाङा एसे माबा माबि मिथिगौबा ओ माइ आबादनि सायाव माबाफोर मिथियोबा एसे फोरमायना होदो।
ओ दानि मदार्न जुगावलाय मानसिफ्रा बांसिन माबा थिखा होनानायखौसो नुयो आं दाना गामिफोराव बांसिन थिखा हायो माने मानसिफोरा मानसि गाव खेथि खालामला बिदि जाबाय आरो बांसिन माने ओ बाना माने बेनिफिटखौ नुवा नालाय माने खरसाया बारा इनभेटमेन्टआ बारा रिटार्ना लाबा जाया बारा माने बिनिखायनो बांसिन माने दा खेथिखौ खालामनो बाबाय माने आरो दानि गोदान जेनेरेसनफ्राथ' जेबो माने बारा पाथा होला इमपर्टेन्ट होला एग्रकालचार माने बुस्थु दा बेनो बांसिन आं नुनाय बायदिबा दाना बांसिन हाय लायो माबा खबो आगोल आगोलनि बायदि नंला आगोल आगोल माने आगोल जुगाव माने बांसिन सावरि लिङोमोन बिदि खेथि मावबाबो दा ओम सावरि लिंनानै मावोमोन दाना आगोल आरो माबा दाहोना दोनोमोन दा आगोलनि माबायाव समाव दाना बिदि दाहोनाबो मोनला दा बेखायनो हाइजिरा लाबोनांगौ जायो हाइजिरायाव दा माबाया बारा खरसाया बारा दाना दाना पासस' गाहाम ला फास्स' गाहाम लायो सानसेयावनो मानसिफ्रा बांद्राय गोसो गैला आगोलनि बायदि खेथियाव थेवबो किसुमाना दाना ओ इयउथफोरखौ नुनो मोनदों माने मदार्न टेक्नलजि लाबोनानै माने खे ति खालामनाय बा बिराद बिदि खिन थु खम आरो।ना लाइमोनफ्रा बिदि मावनाया लाइमोन
माने जोंना बांसिन अर्गानिकखौ बाहायो नालाय माने अर्गानिकआव पियर माबा जायो नालाय माने बांद्राय लाब थानो नागिरा बादि बा ओंखायनो बेखौ बद्राय नागिर
उम उम
बे माइ गायो
जोंनियाव माबा माइब्रा रन्जित बेनि उनाव आ मा होनो जोंनिया माबा गायदोंमोन थांनाय बोसोर ओ माइब्राजों आरो माबा गायदोंमोन मा होनो बै ओ ओइ बे मोदोमनायालै मा माइ होनोमोन बेखौ? जोसा जोसा अ जोस सा माइ गायदोंमोन आरोना बांसिनाथ' रनजित गायो आरो थेलेगि माने रनजितआव माबाया प्रडाक्सना बारा ओंखारो होननानै। औ माने बिगासेयाव बारा ओंखारो खिन्थु रनजितआव बारा दाम गैया ओ माबायाव ओ माइब्रा बा जोसायाव माबाया खम ओंखारगोन प्रडाक्सना खम ओंखारगोन खिन्थु दामा दं आ रो ना बेबायदि दा ओ बांसिन मानसिफ्रा र माबा न'आव जानायखौ माने रनजितखौ गाहायो थ' एखायनो रनजितखोनो बांसिन प्रडाक्सन खालामो आरो। गायो आरो।
दा जोंनाबो बेनो माने जे प्रडाक्ट बांसिन जायो बेखौ गायनाय जायो आरो । नङा होमबा? आरो दा जोंना जोलैया बो बाहेरानिफाय फैजोबबाय नालाय होमबा जोंना ओरै बायहेरानि हाब
हम
मानि नङा होमबा?
उम
नायनानै माखासे एसे खमायलांबाय आरो।
उम आरो मा आरो माला बा अखाफोरनि थाखायबो माने एसे खेथिफोरा माबा जायो उम ल माबा जायो लस जायो आरोना। दा एबार आ दै मोनिनि माने समाव दै मोनिनि आरो। आ उम दा एबारथ' एसे दैया थिगानो। थांनाय बोसारो एसे आ टाइमाव हायाखैमोन थांनाय बोसोर थ' मानसि फोरा दैबो नांगौ जादों किसुमान आरो टेफ बायनांगौ जादों।
उम
औ औ औ।
माइ माइनि नङा होमबा?
हम
था थांनाय बोसोराव एम्फौ ना मोनसे ओ माइखौ जाजोबनाया उम हम बेफोरनि लस जायो आरोना।
उम आरो मोनसे नुनो मोनदों माने आगोल बायदि उम आगोल बायदि दोनोसै माने खे माबाखौ दुब्लिखौ माने आगोल नि दिनाव माइ गायनायनि उनाव खेथिबो खालामोमोन आरो मान दा जेरै मानो आलु बान्दा खबि बिदि गायनाय नुयोमोन आरो। सबाय दालि ओ आरो दुन्दिया ओ बेसर बिदि गायनाय नुयोमोन आरो आगोलो। आगोलनि दिनाव दा बिदिया खमायलांबाय आरो बिराद माइल गायो। ब मानो बांसिनानो। ओ‌ इनि उनाव दा मो दाना गायोखि माबाफोरा ओ किसुमाना दाबो
बेसर गायो मां गोजां बोथोराव खिन्थु बियावबो माने उम लेबार लेबार बिराद कस्थ' बि दाग होननानै माने मानसिफोरा गायनो नागिरो आरो नायनांगौ जायो आरो नोंसोरनियाव दा माबोरै बोथोरफोरा माने गायनाय फुनाय
जायफोरनिफाथ' मोजाङानो अखाबो होन नङा होमबा अखाबो होदों दा दाबो मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय दा गायगासिनो दङ खोरथिया दा बेनो माने माने बिदिनो माबायाव बांसिन थाङो आरो दा लेबार चार्सफोरावहाय जों दा जों दहाय चार
सासेयावनो नोङो बिराद होनांगौ जायो दा गोरिब जोंनि दा बिदियाव एसे टाइम बाउन्ड जायो आरो माने टाइम कनजिउमिं जायो मानेफिन लानाय जायो आरो बैखि हाजिरा लानो हाया माबानाय जायो बिदियाव
होम
दा बेफोर माखासे गभमेन्ट स्किलफोर दङ बे माखासे मोनो ने ओमफ्राय गैजोबा जायो आरो
होम
नोंथांमोननिथिंबो जागासिनो दं नङा होमबा गायनाय फुनाय
ओं जागासिनो दं दा जोंनिया गायथ'वाखै दा दाखालिसो माबा गायदों खोथिया फुदों उनाव जोंना एसे लेट जायो माबा नालाय जोसा नालाय मालायफोरा गायगासै दं
औ दा जोंहा नै समायाबो जोबसै नङा होमबा नोंथां जायखिजाया जोङो माबाबाय थागोन जोंहा गायनाय फुनायनि बादै रायज्लायबाय नङा होनोमा दिनै बर' न'खरनि गायनाय फुनाय जेनेबा मा सोलिगासिनो दं म ओमफफ्राय जोंहा नेक्स्टआव गोदान आलदा टपिक लानानै रायज्लायबावसै नङा होमबा औ होमबा नैबे टपिकखौ आ दसे उनाव फोजोबनाय जासिगोन खोनाबायना नोंथां खोनाबायना
औ बे होमबा बे टपिकखौ दोनथ'सेै दिनै
दा गोदान टपिक लानांगौ
बेखौ जों उनाव रायज्लायफिनसै बेखौ
दानांगौ नामा कलखौ